औ हेल'
अ नोंथाङा खोनादोंना अ आङो दा नों थांनो फोरबोनि सायाव सोमोन्दै फोरमायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा टाइम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां फोरमाय जागोन दे
फोरबो बुङोब्ला जोङो सरासनस्रायै जोंनि रंजानाय गोदान सि जोम गाननाय बायदि रोखोम रोखोमनि जाग्रा बेसाद बानायना जा जानाय खाम सिुफुं दामनाय फट'खा गावनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बायदि बाथ्रा बाथ्रा फोरखौ गोसोआव फैयो फोरबोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथि खौसेथिखौ जोङो बांहोनो हायो लोगोसे फोरबोफोराव समाजाव फोरबोफोरा समाजाव सोलिबोनाय नेमखान्थि आरो हारिमुखौ रैखा खालामो। बेबायदिनो फोरबो लाना फोरबो जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन गुबुन जामुंफोरखौबो जानाय नुनो मोनो जेरै मागो दमासि याव बायदि रोखोमनि फिथा लारु जानाय लोंनाय खालामो आरो मा होनो इद फोराव जोङो मा ओ सेवै फलाव बायदि जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो आमथिसुवाफोरावबो जोङो माखासे फिथाइ सामथाइ जेरै थाइजौ, खान्थाल आनारस बायदि फिथाइफोर खौ जानाय नुनो मोनो ओंखाम गोरलै समाव जोंङो मा गोदानै माइरं मोननायखौ ओंखाम स संनानै जायो बेजों लोगोसे जोंङो दोंरोंङारि ओंख्रिफोरखौबो संफानानै जायो जेरै अनला दाउ सबायाइ दाउ बायदि बायदि खायफा फोरबोफोरखौ जोंङो मा होननानै बुंङो हायुङरारि हायुङारियै फालिनाय जोंङो नुनो मोनो जेरै उदांस्रि सान उदांस्रि बि सानखौ जोंङो हायुङारियैनो फालिनाय जायो सुबुं खुंथाइ सान जोंङो बेखौबो हायुङारियै फालिनाय जायो गथसा सान फोरोंगिरि सान यवगा सान बेफोर फोरबोफोरखौ बे खौ जोंङो हायुङारि फालिनाय जायो आरो आरो खायफा फालिथायफोरखौ जोंङो गेदेमा सुबुंफोरनि जोनोम सान एबा बा थैनाय सान हिसाबै फालिनाय जायो बैफोर सानफोरखौ जोंङो गेदेमा सुबुंफोरखौ गोसोखांफिननो बा अराय सम गोसोआव लाखिनो बा जोंङो बिसोरनि बोसोनफोरखौ गोसोखांनो बा जोंङो बिसोरनि बिदिन्थिफोरखौ लानो थाखाय। जोंङो फालिनाय जायो आरो मा ओमफायो बेबायदिनो खायफा फोरबोफोरखौ धोरोमजों सोमोन्दो थानायबो जोंङो नुनो मोनो मानि धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनाय नुनो मोनो आरो जेरै बेबायदिनो गोबां दङ जोंहा लोखि फुजा दुर्गा फुजा सरस्त काति फुजा बेफोरबायदिफोरा मा फोरबोजों धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय फोरबो आरो आरोबाव जोऔङो बेबायदिनो माखासे फोरबोफोरखौ आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनाय नुनो मोनो जेरै जोङो मिथियो मागो दमासि बिहु खाथि गास सा सावनाय बायदिफोरखौ जोङो धोरोमजों सोमोन्दो लानानै फालिनाय नुयो नुनो मोनो आरो जोङो बेबायदिनो खायसे फोरबोफोरखौ आरोबाव मा होनो जायगा लायै जायगा फालिनाय नुनो मोनो जाहैबाय जेरै जोङो बबेबा मोनसे फोरबो खौ मोनसे जायगायावल फालिनाय नुनो मोनो आरो बे एखे रोखोम रोखोम फोरबोखौ जोङो दस्रायाव फालियाबो जानो हागौ बेफोर फोरबोफोरा मा होनो जायगा लायै जायगा फालिनाय फोरबो आरो जेरै मोनसे मेला बायदि फोर आरो बेबायदिनो जोङो बर'फोरा फालिनाय फोरबोफोरनि गेजेराव जोङो गोबांथार फोरबोफोरखौ मख'नो हायो जेरै बैसागु फोरबो बैसागु होननानै बुङोब्ला जों जों बयबो मिथियो बैसागुआ माखासे रोखोम थायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बेबायदि थायो जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा सैथ्र दाननि जोबथा खालारखौ जोङो फालिनाय जायो बे सम समाव जोङो मोसौ फोरखौ थुखैनाय जायो ओ मोसौ बैसागु नालाय जोङो मोसौखौ ओ फुङावनो खाहैनायनि बा खारननायनि सिगां बेखौ थुखैनानै जोङो बेखौ बिबार माला गानहोयो आरो आरो ओ जोङो ओंखाम दोनिफ्राय एरख'नाय हांगारखौ लानानै जोङो बिसोरनि मोसौफोरनि बिखुङाव फोथा थुनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ सबाय गोरान होननानै बुङो जोङो बेखौ एवनाय खौ सबाय गोरानखौ जोङो माइरं एवनानै बानायो जेरै माइब्राफोरखौ एवनानै बानायो बेखौ जोङो लामा लामा सारै सारै मोसौखौ जाहोलांनानै मोसौखौ खार'नो आरो मा आरो बिनि उनाव जोंहा जायो बिनि अखानायै जोंहा मा जायो बे मोसौ बैसागुखौ जोङो संक्रान थि होननानै मिथियो बिनि उनाव जोंहा जाबाय बैसागु गुबै बैसागु ना मानसि बैसागु होननानै बुङो जायखौ जोङो बे बैसागु सेथ थारिखाव जोङो ओ न'नि फुजा होयो होयोबा जेनेबा न'फोराव फुजा होबाय बेनिफ्राय जोङो गामिफोराव मन्दिरफोराव फुजा होबाय। बेनिफ्राय जोङो दसे जयै रं जाबाय बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो ओ गामि गामि जयै रंजानाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बे बेबायदिनो बैसागुआव जोङो बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो जयै जोङो न'खर न'खर हाबनानै रंजायो आरो मा। आरो बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि बर'फोरा फालिनाय फोरबोखौ बुंनो हाबावो जोङो खा थि गासा सावनाय खाथि गासा सावनाया जाहैबाय जोंहा धोरोमखौ लानानै फालिनाय मोनसे फोरबो। खाथि गासा सावनायाव जों हा ओ जेब्ला जोङो माइ गायो माइआ जोंहा जेब्ला ओ देरनाय सम जायो आरो बे कार्तिक मासनि एक थारिकाव जोङो खार्थि गासा सावनाय जायो। जेरै ओ बेयाव जोङो ओ थाइगिर बिखंफोरावबो सावनायखौ नुनो मोनो खायफाया जेवारिखौनो लांनानै सावहैयो। जोङो माइ आबादनि दुब्लियाव ओ जेवारि सावहैयो आरो मा बेखौनो होनना बुङो खाथि गासा सावनाय। दाना दमासि फैबाय दमासियाबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो। दमासियाव जोङो बेबायदिनो गोबां रो खोमनि फिथा लारु सावनानै जानाय हाबा फारि लानाय जायो बेयो जोंनि बर'नि मोनसे ओ मिथिसार जानाय फोरबो बेबो। बिखौ जोङो आबादजों सोमोन्दो लानानै ओ फालिनाय जायो। बिनि उनाव फैबावो खेराइ फोरबो। ओ फेराइ खेराइ फोरबोआबो जोंनि बर' फोरनि मोनसे आंगोथार फोरबो बिखौबो जोङो धोरोमखौ लानानै फालिनाय जायो आमथिसुवा थिसुवायाबो जोंनि बर'फोरनि फोरबो आरो। जे जोङो आमथिसुवायाव गोबां फिथाइ सामथाइफोर जायो जेरै खान्थाल थाइजौ बायदि बायदिफोरखौ जायो आरो। ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै नों थाङाबो माबाफोर
औ औ आङो नोंथांनिसिम जोंनि खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ जागोन दे।
खेराइ होनोब्ला जोङो खेराइया जोंनि ओ आजै आजौमोननि दिननिफ्रायनो फैफाबोनाय जोंनि मोनसे ओ आसार खान्थि एबा धोरोम जोङो जाय जाय खेराइजों खेराइया जोंना गोबां गोबां रोखोमनि थायो जेरै ओ ओ गोबां रोखोमनि माने जोङो माने खेराइखौ जोङो नाम नाम दोंनाय जायो जाय जायखो जोङो मोसानानै बाथौ दुमनाय जों गासै खामानि जोंनि इसोर सिबिनाय ओ इसोरनो बाउथाय होनाय समाव बा जोङो हाबा हुखा बायदि जोङो गोबां जोंनि आसार खान्थि खुंबोनाय बै फोरबोफोराव जोङो खेराइखौ मोसाहोनाय जायो नोंथां। बिदिनो जोङो औ। खेराइयाव जोंहा ओ आइजो आइजो माहारि एबा सिख्लाफोरा मोसानाय जायो बेयाव जोंहा ओ खानाइ हसारनानै मोसानाय जायो आरो बेयाव आर'नाइ बर'नि ओ बर'नि जोंनि मोनसे ओ जोमग्रा मुंदांखा जोमग्रा बै आर'नाइखौ लानानै आर'नाइखौ लायो। हो जान्जिबो खानाय जायो आरो बै फाफ्लिजों ओरै ओ गोलाव लाबोनानै बेखौ खानानै जान्जियाव खानानै लानाय जायो आरो ओ गाननाय ओ गाननाय जि जोम एबा दखना बे दखनानि कालारा गासैनाबो जाय मोसा साग्रा गासैनियाबो ओ एखे जानांगोन आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो बै कालार होनोब्ला जोङो गुबैयै खेराइ मोसानायाव जोंहा गोमो गोमो कालारखौ जोङो बांसिन बाहायनाय जायो बै गो-गोमो कालार गोमो कालारनि अनगायैबो आरो गोजा खमला बायदि कालारखौबो जोङो गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेबादिनो खेराइ खेराइ मोसानाय होनोब्ला जोङो खेराइ खौ ओरैनो जानला मोनला मोसानो हाया। बेयाव जोंहा गोबां नियम निथि एबा ओ फारिखान्थि इफोर थायो बेफोरखौ जोङो मोजाङै फालिलांनानै मोसा मोसानो गोनां जायो आरो बेबादिनो खेराइ मोसानायखौ जोङो ओ बाथौ दुमनाय बायदिजों मायनाव बरायनाय बेफोराव जोङो खेराइखौ मोसानानै जोङो इसोरखौ ओ गोजोन होनो हायो आरो नोंथां बेबादिनो जेरै दौदिनि दौरि जाय ओ दौरि गैयाब्ला जोंहा बै खेराइ मोसानायाबो जानो हाया आरो खेराइ खेराइ मोसानाया मोनसे खाम' बारखोना मोसानायबो दङ आरो थुंग्रि गानानै मोसानायबो दङ आरो गोबां बिदिनो दङ आरो गुबुन गुबुन दंबावो बे बेफोरबायाददिनो मोनसे मोसानाय खेराया मोनसे सोरबा बा बा बाथौ सोमोन्दो गोनां सोरबाबा हाबा हाबा दाननायाव मोसानाय रोजाबनाय बेफोरबायदिबो थायो। बेफोरबायदिनो खेराइनि अनगायैबो जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायाबो जोंनि जोंनि हारिनि मोनसे मोसानाय जायखौ जोङो बे बागुरुमबा मोसानायजों जोंहा गोबां सिनाय थि जाबोदों बर' होननानै सिनायथि जाबोदों बावैसो जालांनाय बागुरुम्बा दोहौ बेयावबो गोबां रोजा रोजा बर' बर' सिख्लाफोरा एबा बर' सिख्लाफोरा मोसादों आरो सेंग्राफोरा सेंग्रा सिख्ला बिदिनो ओ सेरजा सिफुं खाम जथा बायदि दामनानै ओ दामनानै मुंदांखा खालामनो हादों। बेफोरबायदिनो जोंनि खेराइ मोसानाय एबा बागुरुम्बा मो मोसानायाव जोंहा ओब गोनांथार आगजुफोर दामग्रा आगजु फोरानो जाबाय खाम सिफुं जथा सेरजा बिदिनो गंगोना आरो ओ जायखौ जोङो थरखा होनना बुंनाय जायो बेखौ औवा जों बानायनाय जायो आरो खाम खामखौथ' जोंनो नांथारगौ खाम सेरजा हारमुनियाम बेखौ जोंनो नांथारगौ जायो आरो नोंथां। बे-बेफोर बादिनोम बागुरुमबा मोसानायाव जोङो बागुरुमबाखौ मोसायोब्ला मोसायोब्ला बेहाव बेयाव जानायनि मोनसे आयदा दङ बे आयदा आयदाजोंनो मोसालांनांगोन आरो मोनफ्रोमबो स्टेपनो एखे जाजोबनांगोन आरो नोंथां बिदिनो बागुरुम्बा जोंहा ओ मेथाइबो दंखायो बे मेथाइखौ रोजाबना होनाय जायो बेजोंनो आरो खाम सिफुं सेरजा दामनानै ताल लानानै दामनानै मोसानाय जायो नोंथां। बेफोर बादिनो बागुरुम्बा बागुरुम्बाल' नङा आरो गोबां मोसानाय दंबावो जेरै दाउस्रि देलाय दाउस्रि देलाय थुंग्रि सिबनाय जारा फाग्ला मोसानाय बेफोरबायदिबो दंबावो जारा फाग्ला मोसानाय होनोब्ला जोंहा बिहामजो बिहामजोखौ बिहावा एदावनाय जंखायनाय बे-बेफोरबायदि बेफोरबायदि जानायखौ दिन्थिनाय जायो आरो बेयाव बिहामजोफोरा मोसायो आरो बिहावा मोसा मोसा बिहामजोफोरखौ एदावगोन आरो बिहामजोफोराबो बिहावखौ एदावनाय बेफोरबायदि नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो थुंगि सिबनाय होनोब्ला थुंगि सि सिबनाय एबा दाहाल सिबनाय थुंग्रि सिबनायखौनो होनांगोन थुंग्रि सिबनाय मोसानायनि ओंथिया जाबाय जोङो गोदो गोदाय जोंनि बर' माहारिया उम दावहा नांनो थाङोमोन बै दावहा नांनो थांनायाव जेरै जोङो थुंग्रिखौ सिबनानै दावहा नांदोंमोन माबोरै दावहा नांदोंमोन बेखौ ओ दिन्थिनाय जायो जेरै बर'नि बे जोहोलाव होनोब्ला बे जोहोलावजो होनोब्ला गाम्बारि सिख्ला थें फाख्रि बेदिनो बिसोरो बोरै दावहा नाङोमोन थुंग्रि सिबनानै बोरै ओ सुथुरनिफ्राय बारग'नो हायोमोन बेखौ दिन्थिनाय जायो आरो बे थुंग्रि सिबनाय मोसायाव नोंथां बेफोरबायदिनो बारदैसिख्ला बारदैसिख्लायावबो दा सिख्लाफोरानो बानाय जायो बेयाव गाननाय दड्रेसफोराबो गासैनाबो ओ सेम जानांगोन एखे रोखोमनि जानांगोन आरो आर'नाइ जोमग्रा बेफोरबो गासैबो गाबानो एके जाजोबनांगोन। दाक मोसानायाव जोङो मोनसे ओ रंजाखांनायखौ दि-दिन्थिनाय जायो।